खोनादों ना‌ नोंथां?
औ खोनादों नोंथां ।
औ बिदिब्ला नोंथाङा । बे समाव ओ माबाय दि दङ?
आंथ' थिगैनो नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
औ ओ आङो नोंथांखौ दिनैनि बे समाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय । आङो नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि ओ । दाउ अमा फिसिनायनि एबा ओ बेफोर बेफोर थ' जोंना आबादआवसो गोग्लैयो नालाय बेफोरजों लोगोसे जोंना मोसौ बोरमा अमा बिदिनो ओ फारौबाय फिसा फिसिनायनि बागै एसे सुंद'यो फोरमायनो ओ फोरमायनो एबा नोंथांनिफ्राय आं मोनथियै बाथ्राखौ मोन थियो मोनथिनो होननानैसो ओ हरनाय जादों नोंथां नोंथाङा आंनो दसे समखौ होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन थारैनो नोंथां
औ बिदिब्ला जोंना दाउ अमा फिसिनाय होनोब्ला थ' जोङो ओ गोबां जोंनि बर' आइजो जोफोरखौनो एबा बर' लाइमोनफोरखौनो जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो
औ औ
बिदिनो ओ जोंहा गोदोनि आरो दानि दाउ अमा फिसिनायखौबो जोङो गोबां ओ गुबुन गुबुन आदबजों एबा गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों
औ औ नंगौ नोथां
ओ जेरैहाय जोंहा गोदोहाय दाउ अमा फिसियोमोन माफा मानै नाथाय जोंहा दा ओ दाउ अमा फिसियो गोबां ओ बुरजा बुरजा औ बेफोर बे फोरबायदिनो जोंहा ओ गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों बिसोरनि ओ जाहोनाय आदारनिफ्राय बिसोरनि थानाय जायगानिफ्राय गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेनि बागै नोंथाङा आंनो सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ नोंथां हागोन मानो होनो अब्ला नोंथां जोंनि जा उम दाउ एबा अमा होनोब्ला जों जेरै गोदो अमाखौ मासेखोनो फिसियोमोन जों जेरै नोंथां अमा फिसिनायनि बाग गै होनोब्ला थ' जों नोंथां अमानो जोङो गोदोयो था स' ओ गामिनि हाखर हाला एबा दंग' दंला हाग्रा बंग्रायाव मोननाय थास' बे खौ रुनानै जोङो होयोमोन नों थां आरो जोंनि जा आबाद मावनानै मोननाय जोंफ्राय जोङो जेरै फेरेदनाय एबा जों ओ सौनाय जा बेखौ गुन्दै बुङो बेखौ ल केल गुन्दै होयोमोन नोंथां गो दों आरो थिग बेबायदिनो जोङो जा जोङो जौ बुंनाय जायो बा बेखौ मोननाय अ फ्रि बुङो बे अफ्रिखौबो जोङो होनाय जायोमोन नोंथां। दान-दानि-दानि दानि जुगनि होनोब्लाथ' नोंथां जे रै जोङो गोदोनि बायदि लकेल गुन्दैखौ बांसिनानो होनाय नुनो मोना एबा जों दखान दलाफोरावबो बांसिनानो गोदोनि बायदि लकेल गुन्दै मोननो थांला। एबा दानि जुगाव दानि जुगाव होनोब्लाथ' जोङो अमा मा अमाखौबो मा से माने फिला नोंथांजों जेरै फैस रांखावरिनि थाखाय एबा गोबां ओ थासारि एबा खुबिदाखौ लानानै जोङो गोबां उ अमा जेरै ओ दसथा बिसथा लानानै जोङो फाराम जायखौ बुङो फाराम खुलिनाय जायो। थिग बेबायदिनो फाराम बुङोब्ला जोङो बेनि बेलायाव आदारखौ मारै होयो होनोब्ला जों नोंथां बे सापर पालिस गद्रेस थाब देरनायनि एबा थाब देरनायनि एबा बेखौ अजन जाहोनायनि थाखाय सा पर गद्रेस पालेस होनाय जायो। नोंथां गोदोनियाथ' आबै आबौ मोना मास से मानैखौनो जा अफ्रि थास' लकेल गुन्दैजोंनो फियोमोन नाथाय दानिया गोबां गोबां लायो अमाखौ गोबां लायो फिसियो नालाय नोंथां बेनि साफर फालिस द खान गलाफोराव मोननाय ओ बेगखौ बायना लाबनानै जोङो होनाय नुनो मोनो थिग बेबायदिनो दाउ दोननायनि जायगा आरो दाउफोरनि बागैबाबो दाउफोरखौबो जोङो जेरै दाउनि दोननाय उम बा दाउफोरखौ माबायदि आदार होयो एबा माबायदि जोथोन लायो होनोब्लाथ' जों नोंथां दाउफोरखौ जोंनि गोदोनि बायदि आबै आबौमोना जेरै न' गलार लुनानै एबा। उम आलथा ओ सायाव जेनेबा आव। था सायाव दोनोमोन मासे मानैबाबो जेरै- हमना मोनजानाय बेबायदि दोनोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो गो रां आरजिनो एबा जोंनि खुबिदाखौ नायनानै। रां अनसुंथाइ मोनथों साननानै गोबां गोबां बुजा लानाय जायो। बेनि थाखाय बेफोर दाउनोबो जोङो गोदो माय। मायरं मायलानोनो होनानै दोनोमोन एंखुर जायखौ बुङो बेफोरखौ होना दोनोमोन दानिन दुग दानि जुगावथ' नोंथां जोङो बै दाउनो। बो दाना जायखौ गद्रेस बुङो बेखौसो होनानै फिसिनाय नुनो मोनो नोंथां आरो जोङो जौसे जौनै बेबायदि लानानै फियो जोङो बे दाउखौ दोननो थाखायनो गोललाव प्लास्टिकनि न' एबा जोङो उम बे। खौ दाउ दोंग्रा गलार हिसाबै गोलाव लुनानै ज' दोननानै जोङो दाउनो मेडिसिन होनाय जायो नोंथां गोदोनि जुगावथ' मेडिसिनबो होआमोनना नोंथां? थिग बिदिनो दाउ। दाउ फाराम बनायब्लाबो टाइम मथे टाइम जोङो। मेडिसिन फ्रा टाइम मथे टाइम दाना बेफोरखौ होनांगो जायो आरोना नों थां गोदोनिया। दाउ दाउ फिसिनायफोराथ' आबैमु आबौमोना ओंखाम खालाय बा एबा एंखुर माइरंफोरखौ सारना दोनबानो जालाबायो एक' टाइम नि भिलु, दानि जुगाव टाइमनिबो भिलु। दोङो आरो नोंथां। नोंसोरनि ओनसोलजा माबायदि। उम बाबायदि खेयाल लायो दाउ अमा एबा जिब जुनारफोरखौ माबायदि फिसियो नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओन सोलावथ' दानि गोदान मुगाजोंसो गोबां जोङो। ओ दाउ अमाखौ फिसिनायखौ जो जोङो नुनो मोनो।
औ औ।
बे दाउ अमाखौ ओ गोदान मुगाजों फिसिनायाव। आङो आंनिसो फाननानै मोननाय। बिदिब्ला आङो राङारि बि थिङाव जोबोर जौगानाय होन नानै आङो साननानै लानो हायो साननानै मोनदों आरोना नोंथां बिदिनो जोंहा। औ। गोदोहाय जोंहा अमा मासे फिसिनानै फाननो गोनां मोनब्ला जायोमोनब्ला जोंहा से बोसोरैबा बिनि बांसिन। हायोमोन नाथाय जोंहा बेखौ दा। मुलि दाना बायदिसिना होननानै ओ द' दानावनो फाननो हायो बिदिनो गोबां। बेनिफ्राय जोंहा मोसौ औ बिदिनो मोसौ फिसिनाय होन मोसौ फिसिनायनि बेलायावबो जोंहा दानि गोदान मुगायाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनो गोदोहाय जोंना ओ मोसौ मासे फिसिनो गोनांब्ला जोंहा बे मोसौखौ ओ फिसिबाय फिसिनानै बेनिफ्राय जोङो फिसा मोनबाय मोननानै बिदिनो बारायलाङोमोन ओमफ्राय बेखौ जोङो फोथाराव हैलाय लाबलाय हैलाय लाबलाय देस्लायलाय बिदि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनोन नाथाय जोंहाय दा ओ दानि मु मुगायाव बे मोसौखौ फिला एबा जोंङो दानि मुगायाव गोबां गोदान गोदान हाइब्रिद मोसौ एबा जारसे मोसौ बेफोरखौसो फियो जेरैहाय बे औ जेरैहाय बेफोरखौ फिसिनानै जोंहा गोबां राङारि बिथिङावबो गोबां मुलाम्फा होयो दा जेरैहाय जोंना औ दा जेरैहाय जोंहा मोखौखौ मोसौखौ फिसियो फिसिनानै ओ बे बेखौ जोंहा मुलि बायदि बायदिसिना होनानै ओ एबा बेखौ थ जोंना फोथार बायदिसिनायाव हैनायखौनो बारा नुवा बेखौ जोंना न' सिङावनो फेन बायदिसिना होननानैसो दोननाय बेखौ जोङो नुयो बिदिनो बे मोसौनि जोङो फिसा जायोब्ला फिसा जानाय जनि उनावहाय जोंना ओ गाइखेर ओंखारो मोसौआ बिदिनो ओ गोदोथ' ओ जोंहा बांसिन गाइखेर ओंखारनाय मोखौ होनब्लानो बा लिटारालागैल' ओंखारोमोन नाथाय जोंहा दानि मुगायाव थ' जोङो मोसौखौ फिसिनानै ओ बिदिनो सानसे याव ब्रैजि लिटार एबा बाजि लिटार गाहामहालागै जोंङो गाइखेरखौ दिहुननायखौ नुनो मोनो जेरै जोंहा फुङावबो नैजि नैजिबा लिटार ओ गाइखेरखौ मोसौनिफ्राय सेरनानै मोनो बिदिनो बेलासेबो सेरनानै मोनो बिदिनो राङारि बिथिंङावबो जोबोर मुलाम्फा जाब जायो होननानै जोंङो सानना मोनो बिदिनो जोंना औ रांङा ओ मोखौ मोसौनिफ्राय दिहुननाय गाइखेरा दाइरेक्ट फानोब्ला जोंङो बेखौ से किल'आव जोंङो थामजि एबा ब्रैजि रां मोनो ना नाथाय जोंङो बे गाइ ओ ए खे गाइखेरखौनो जोंङो गाइखेर दा खायो महराव सोलायनानै जोंहा बेखौ सेजौ एबा सेजौनि बारायाव फाननाय जायो बिदिनो जोंङो आबाद ओ बिदिनो जोंङो आबाद मावनानै जोंङो जोबोर ओ जौगानायखौ जोंङो नुनो मोनदों नाथाय जोंहा फारसेथिं बेरा फारसेथिं नायोब्ला जोंहा दानि आबाद दानि बोसौ फिसिनाय एबा बोरमा फिसिनायानो जा दाउ अम फिनायानो जा बे फोरखौ जानानै जोंनि देहायाव जोबोर गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनदों मारै होननानै बुंङोब्ला जोंना मोसौ मासे फिनायखौनो जोंङो साननानै नाय जोंङो मोसौखौ मोसौखौ फिसिनानै फिसा जाहैयो बेनि उनावहाय जोंहा जेबोला गाइखेर ओंखारनाय सम जायो । अब्ला जोंहा बेखौ दाना होनानै ओ बिदिनो बायदिसिना फोनाय फोनाय हा गांसो होनानै आरो बेजि सोजि होनानै जोंहा ओ सानसेयावनो नैजि नैजिबा एबा बाजि लिटारहा लागै गाइखेर ओंखारनाय बानायना लायो । बेफोर औ । बेफोर गाइखेरा जोंना मुलि मेडिसिन बाहायनायनि थाखायसो ओंखारबोयो । बेफोर मेडिसिन खौ जोङोथ' बिदि ओ दाइरेक्ट मोनजाया खैबाबो जोङो दाइरेक्ट मोनजायाखैब्लाबो बो जोङो बे मोसौनिफ्रायनो ओ ओंखारनाय गाइखेरखौ लोंनानै जोंनि देहायाव हाबलांदों बे मेडिसिना । नाथाय जोंहा गोदोनि गाइखेर खौ लोङोबा जोङो बोलोसो जायोमोन एबा जोंहा ओ देहायावबो गोगगोमसो जायोमोन ना थाय जोंहा दानि बे गाइखेर खौ लोङोब्ला जोंहा ओ देहायावसो जोबोर गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो नोंथां ।
औ औ ।
औ । बिदिनो ओ नोंथांमोननि ओ ओनसोलावबो बा हांसो बायदिसिना फियो नामा? मा आरो बेफोरखौ फिसिनानै जाफुंसार जानो हानाय सुबुंफोर दंना गैया नोंथाङा
औ औ औ हागोन नोंथां उम्म जों जोंनि ओनसोलजों हायथ' बांसिन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरासो बांसिन बेबायदि जे-जेरै गोदोनि जुगाव नोंथां आबै आबौ एबा जा संसार जानाय आइजो एबा हौवाफोरासो उम्म बेफोरखौ मावनाय नुयोमोन । नङा होमबा नोंथां दानि जुगाव जोंना जोंनि खाथि खाला ओनसोल एबा जोंनि गामियाव बांसिनानो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फराय फुनाय बेफोरखौसो लानाय नुयो आरो । ना नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि न' सेरावनो सासे लाइमोन सेंग्राया फरायफुबाय थानाया हां हांसो हांसो जेरै हांसो फार्म खुलिनाय जादों आरो ना नोंथां नोंथां जा- बिस नोंनि न'खराव फख्रि गिदिर दंखायो बे फुख्रि गिदिर खाथियावनो न' न' गोलाव लुनाय जादों आरो ना नोंथां बे बे लाइमोन सेंग्राया बेखौ मोनसे मोनसे जाराव हांसो दाग फिसा दोनो बेनि ओमफ्राय लाबोदों आरोना बेयो थामजौ ब्रैजि थामजौ ब्रैजि हांसो फिसिनो लाबोदों आरो आरो ना नोंथां बेनि उनाव बियो बिखौ बियो बिखौ बिखौ लाबोनानै बियो गद्रेेज जा बेनि हांसोनि दाना बे खौ होनाय जादों बे उन्दै हांसो फिसा जेरै देरसान्दै बा दस दिन एबा नौ दिन जाजासिम बियो जा भल्टेज गुदुं जानाय जा बाल्ब गोज्जाया नोंथां बेखौ बेखौ बियो गंबा मोनसे खथा - खथा दोनो नालाय नोंथां बेखौ गंबा सयखान लगायना दोनदो आरो आरोना नोंथां बेनि उनाव बे गुदुं जानानै फिसाया आदार जागद एड्रेस बुङो बेखौ मोनजानाय बिनि गुदुं - गुदुं हावाजों थाब देरो होननानै आं मिथिदो आरोना नोंथां बेनि बेनि उनाव बेनि उनाव नोंथां जा बे लाइमोन सेंग्राया जाहोनांगौखौ होदों आरो बियो सानसे एबा साननै सानसे बाद दोनना सानसे सानसे बाद दोनना सानसे जे बियो बै हांसो फिसा खौ बा गावगायनि लेथ्रा खौ खिगारनो एबा सु औ।